हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां औ सम दङना नोंथां।
औ दङ दे नों
औ दङ दे नोंथां बुं औ नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनासो कल खालामनाय जादोंमोन।
औ देलाय बुंलाय मा आयदयाखौ लानो ओं दे मा आयदाखौ लानो बुंलाय।
बुंलाय औ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव जों सोलिबाय थानाय बे जानाय लोंनाय आयदानि सायाव सावरायनो सावरायजागोन नामा सावराय जागोन दे नोंथां। जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि सानफ्रोमबोनि जों थांनानै थानायाव जों जानाय लोंनाय गैयाब्लानो थांनानै थानो हाया नङा होनब्ला।
औ नंगौ नोंथां
नोंगौ नोंथां औ जे सुबुङा जोनोम जानेन जोनोम जाजेननायनिफ्राय लानानै एबा गोदो गोदायनि उजे सुबुंनि जोनोम जाजेननाय समनिफ्रायनो लानानै सुबुङा जानाय लोंनायजोंसो थांनानै थाबोदों नङा होनब्ला औ नंगौ नोंथां औ सुबुङा थैना ओ जोनोमनिफ्राय थैजासिमाव जानानै जानानैल' थांनानै थायो नङा होमबा जानाय गैयाब्ला जोङो जोङो ओ रसा नांनानै एबा जानाय जायैनि लोङैनि जाउनाव जों देहायारि खहा जानानै जों थैलांनोबो गोनां जायो। दा जानाय लोंनाय जानाय ल जानाय लोंनाया जोंनि थाखाय ओमफ्राय माबायदि गोनांथि आरो बेनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन ना।
औ हागोन दे नोंथां फोरमायना होनो अब्ला जानाय लोंनाया होन होनो जानाय लोंनाय होनना बुंङोबाथ' माने जों सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय जों सामफ्रामबो दैलि जानायखौनो बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां माने गोदोनिफ्रायनो माने आबै आबौमोननि समनि ओमफ्राय माने जोंनि सुबुं माहारिया जानानै लोंनानैसो थांनानै थाबोदों नङा होमबा नोंथां।
नङा होनबा नोंथां जों मा होनो संनानै जानो रोङिनि
माने मिथिंगानिफ्राय मोनै फिथाइ
गोदोनिफ्राय मोननै फिथ फिथ बा बेफोरखौ जानानै दिनैसिमथ थाबोनायखौ जों औ हमनाय लोंनाय होनबा माने जोंहा गोबां मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंफोर बेफोर जों मोननो हायो मा होन मिथिंगानिफ्राय मोननाय
थाङोब्ल जोंना गोबां दङो जों जेरै मा होनो मेवाइ दङो मेवाइ बेखौ माने जोंना बर'नि ओंख्रि जायखौ बुङो माने अनला अनला मेवाइ बेखौ माने जों अनलाजोंहाय संना जानो।
अनलाजोंहाय संना जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। माने ओरैनो गाव गोजाबो संनानै जानाय बेफोरखौ जों होनो नुनो मोनदों। जेनेबा खारैजों
फाजा बायदि एवनानै जानाय बेफोरखौ जों नुनो मोन्दों आरो जोंहा बिदिनो गोबां बर'नि ओंख्रि होनना बुंनो हागोन जायखौ जों नारजि अमा बेथ' जोंनि जानाय लोंनायावनो गोलैओ नङा होमबा नोंथां नारजि अमा दं आरो ओरैजाय बुंनो थाङोब्ला सबाय साम' दं आरो। हांसो खुमब्रा बिदिनो माने जोंनि बर' सुबुं माहारिफ्रा माने मा होने मेगंखौ माने जानाय लोंनायखौ माने गाव गावनो बुथुम ज रोंगौ आरो मान मा अबावबा अमाजों मा ओंख्रिखौ मा बेजों संबा मा मैगंखौ मा म जों संबाय बेफोरबायदि गोथाव जायो बे माने संना जानो रोंनाय गियाना दं आरो माने बर' सुबुंनाव
आरो म बर' सुबुं माहानि
बर' सुबुङा माने गोदोनिफ्रायनो नाहा मैया थांनानै बा मो मैहुर खालामनानै जानाय हुदाया माने दिनैसिम बो दं होननानै जों बुंनो हायो आरो जेरैहाय जों मबा मा होनो नाहा मैया थांनानै ना
ना गुरनानै जाफैनाय
दसे सम ओंख्रि माने ओंख्रि गैयाब्लाबो माने दसे सम माने ना ना ना गुरनो थांनानै जोङो लाबोनानै बाथोनफोरबाबो जाफैनायखौबो जों नुनो मोन्दों आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा माने
जोंहा माने
मा होनो गोबां मैगं थाइगं मिथिङै फ्राय मोननाय मैगंफोरखौबो जों बुथुमनानै जानायखौ जों नुनो मोनबोदों। नङा होमबा नोंथां।
औ
औ माने जों बांसिन मैगंखौनो माने जों मिथिंगानिफ्रायनो मोनजोबो होननानै जों बुंनो हायो जेरै
एलांसि मान्दे बेफोरबोथ' जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय आरो थास' आथिं फोराबोथ' जोंना मिथिंगानिफ्राय थास'दिब थास' आथिं थास' बिसं माने जों बेफोरबो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय होननानै बुंनो हायो आरो। माने खायसे खायसेखौ माने जों बे थास'खौहाय माने बेदर जानो थाखाय गायनाय बेफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो जोंहाथि मा होनो मैगं थाइगं गोबां दं मिथिंनिफ्राय मोननाय
खाथिनिफ्राय मोननाय जेरै खारौ खाननाय बिबार बारसिखा बिबार आरो लाफा सायख'
बायदि बायदि गोबां मैगं दंबावो नोंथाङा जों माने बैफोरखौनो माने बुथुमनानै सानफ्रोमबोनि जिउआव माने संनानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो। आरो जों खायसे खायसे माने जोंनि। जानाय लोंनायाव माने बैफोर मैगंफोरा माने जोंनि देहाखौबो म होनो। मोजां खालामो आरो जै जारिफोरखौनो होनाने जोंनि खुगाफोर खुगाफोरा माने जोंनिया माने मे सिथरफोर जायोबा माने जारिफोर फुदुंनानै जायोबा माने एवनानै ज जायो माने जोंनि देायाबो हामो आरो बैफोर सिथरफोरा हामो होननानै जों
नानै जों मा होनो मिथिनो मोनो।
नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ। ओरैनोथ' जोंना औ बुंलाय औ ओरैनोथ' जोंना बर'फोरना दोरोङारि हिसाबै नोंथां बुंनाय बायदि जों बे नारजि अमा सबाय साम' अनला मेवाइ बा अनला दाउ बेफोरखौनो जाबो खादों जों गोदो निफ्रायनो नङा होमबा
औ औ नंगौ नोंथां
आथिखालावबो जों जायो आथिखालावबो बेयो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जायगा मोनदों जों बर' सुबुंफोरा जानायजों लोगोसे गुबुनारि सुबुंफोरखौबो जों आथिखालाव बेफोरखौ जानाय एबा अनसायनायखौ जों नुनो मोनदों
औ औ नंगौ
दा नोंथां बुंनाय बायदि जोंनि गासै बांसिन मैगंआनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय
औ
जेरै नोंथाङा खायसे मैगंफोरनि बिदिन्थि होलांदों जेरै लाफा सायख' मानदे मानदे सिबुं बायदि बायदि फोरो मिथिंगानिफ्रायनो मोननाय बेफोरो माब्लाबा समाव जोंनि जोंनि देहाखौ स्रां खालामनायावबो हेफाजाब होयो जेरै लाफा सायख' आरो खिफ बेन्दों मानिमुनिफोराथ' देहानि बायदि बायदि बिथिङाव जोंखौ हेफाजाब होयो नङा होनबा
औ औ नंगौ नोंथां
नंगौ नोंथा औ जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय मैगं थाइगंखौ जानानै जों देहायारि गोबां बिथिङाव जों हेफाजाब मोननो हायो बेनि अनगायैबो जानाय लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा बायदि बायदि ओंख्रिफोर दङ ओंख्रिजों लोगोसे ओंखामजों लोगोसे जों लगायनानै जानो थाखाय जोंनो ओं ओंख्रि नांगौ जायो नङा होमबा औ नंगौ बेनि थाखायनो जों बायदि बायदि आबाद मावनानै बे फोर माने जोंनि ओंख्रि ओंख्रि दिहुननो थाखाय ओंख्रि जानो थाखाय जों बायदि बायदि आबाद मावनोबो गोनां जायो आबाद दिहुनथाइनि गेजेरजों जों ओंख्रि संनानै जायो मानोना जानाय लोंनाय गैयाब्लाथ' मानसिनि बा सुबुं माहारिनिया थांनानै थानायनि बाथ्रायानो फैखाया नालाय बेनिखायनो जोंनि थाखाय जानाय लोंनाया ओरैबायदि गोनांथार आरो जों ओंखामजों लोगोसे जानो नि थाखाय जोंनो लगायनानै जानो थाखाय जोंनो ओंख्रि नांगौ हिसाबै जोङो बायदि बायदि ओंख्रिनि जगार खालामनानै ज जों जायो आरो जेरैहाय जोङो मिथिंगानि बांसिनानो जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय बेसादफोरखौनो जों ओंख्रि महरै जानायखौ जों नुनो मोनदों आथिखाल आथिखालावहाय मानि गोदोनिफ्राय आथिखालावबो आरो गोदोबो
औ
दोरोङारि समाजनिफ्राय लानानै बर' फोर बायदि बायदि ओंख्रिफोर जगार खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों लोगोसे बर'फोराथ' नाहा नोंथां बुंनाय बायदि नाहा मैया थांग्रा जेरै ना बेदर बायदिफोरखौ मिथिंगानिफ्रायनो बुथुमनानै जायो आरो माजों संबा ओंख्रिफोरा माबारैहाय गोथाव जागोन बेखौ सुबुंफोरा मोजाङैनो मिथिखागौ दा बे आदब खायदाखौ बाहायनानैनो सुबुं आथिखालाव ओंखाम ओंख्रिनि जगार खालामनानै जानायखौ जों नुनो मोनदों आरो बेनि अनगायैबो जोंहा दोरोङारि दोरोङारि हिसाबै गोबां ओंख्रिफोरानो जायगा मोनबोदों जेरैहाय जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय गुबुन मोनसे आलादा गुबुन मानसि मुंदांखा मैगं होननानै बुङोब्ला जेरै जों खेरा दाबसिनि जों बेखौ मिथिंगानिफ्राय नो मोनदों। खौ जोङो जोंनि गोबां बर' सुबुंफोरानो जायो। आरो आथिखालाव बियो गुबुन गुबुन सुबुंफोरजोंबो मोजां मोनजानाय आरो बाख्नायजानायबो जादों जेरै नारजि अमा बेफोरखौ जोंनि जोंनि बर' सुबुंफोरजों लोगोसे गुबुन सुबुंफोराबो जायो अनसायदों औ आरो बायदि बायदि हाबाफारिफोराव जों बेफोरनिथि दिन्थिफुंनायखौबो जों नुनो मोनो आरो आथिखालाव दा नोंथाङा नारजि अमा संनायनि आदबखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नथा हागोन माने आं जाखिनि हायो बुंनोसै आरो माने आं संफेराखै है खिन्थु मालाय संनायखौ नुदों आरो नारजि अमा संनाय होनो बुंङोबाथ' जोंनो
बुंनोबाथ' जोंना हो औ नोंथाङा मिथिनाय बायदि फोरमायना होदो।
औ औ जागोन दे आं मिथिनाय बायदिखौ फोरमायना होनसै नोंथांनो जोंनोथ' माने नारजि ओंख्रि संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो नारजि नांग्रोगोन नङा होमबा नोंथां माने जों बै नारजिखौ माने जों फाथो फाथो जायखौ बुङो बेनिफ्राय माने जों खानानै बे बिलाइखौ फोराननानै दोननाय जायो फोरानखांनायनि उनावहाय जों जानोबा माने बै न ग्रिखौ खायसेया माने गाव मा होनो सोरबा खायसेया गोखा जायो सोरबा खायसेया बारा गोखा जानो हाया नालाय माने जायगखा जायो माने गावनि सुबिदा बायदि नायनानै माने सुनानै बेफोरबायदि संनानै जायो आरो ज होनो गिबियावनो सुना लाग्रोबाय बिनि उनाव सुना लाखांनानै बे नारजिखौ मा होनो थौवा सारायफ्राव रुनानै रुग्रोसिगोन गिबियावनो माने खारै होनानै सं ओंख्रि होनानैहाय दै होनानै बिदि रुगुना लासिगोन जिेथिया रुइयो अब्ला माने बे रुइसान्थियावनो जों बेदरफोर होयोब्ला माने जों बै बेदरखौहाय माने एवना लाग्रोनांगोन माने गिबियावनो एवना लानानैहाय जों बेवहाय मस म सि बिनि उनाव बै खदि ख
मनख रु
रुयोब्ला नारजिया रुयोब्ला बेखौहाय माने सागं सासेन आरोखाय मान खायसे मान रुजानाय रुजायै थायो नालाय बिनि थाखायनो माने सागं सारसिगोन स स ाय माने ब नारजिया रुइबाथाय माने बेदर फोरखौहाय होनानैहाय बेदरखौ होसननानैहाय जों माने दसे समखौोबा माने गोदौ होनानैहाय माने जाय जाय मा होनो जेरै जानो गोसो माने लाव जायोोना एसे गथा जायो बेफोरदि
जायो।
म संरि बानलु नाङाथाय म बेबायदि फोर
बेबायदि फुननानै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो ना औ आं जिखिनि हायो बेखौहाय बुंनानै औ। ओरैनोथ' गोदोनि सुबुंफोरा बांसिनै आथिखालनि औ औ दे
औ दे
औ दे।